खोनादों दों औ
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय बर'फोरादि गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै जायो आरो आथिखालावबो जों बर' बर'फ्रा आबादखौनो मावनानै नोंथां बिनो ज द दैां बोथोर आबाद फोथनि स सावरायनो थाखाय नोंथांजों फन खालामानो जाबाय नोंथाङा सम होनो हागोन ना
नोंगौ नोंथां हायो
जों आबाद होननानै बुङोब्लाथ' जोङो दायो दैज्लां बोथोर नङा होमबा दैज्लां बोथोराव जोङो बर'फोरा माइ आबादखौ मुखुब हिसाब मावांगौ नङा होमबा माइ मानो जोंनि गाहाय गाहाय आबाद हिसाबै जोङो माइ आबादखौनो मैखौ जोंनि दा दैज्लां बोथोराव बांसिन मावनाय जायो आरो बिदिनो जोङो माइ आबादजों लोगोसे जों गोबां आबादखौबो मावो नाथाय जोङो माइ आबादखौ जोङो बांसिन जोंनि ओनसोलाव सेभेेनटि ओइटि पारसेन्टआनो दायो दुब्लि फोथाराव माइ आबुं जानानै थाबाय आरो अब्ला जोंनि साइडआवहाय माइखौ बिदिनो आसु माइब्रा जोसा लाहि बिदिनो रनजित बाहादुर लोगोसे माइब्रा जोसा आरो गोसोम माइरं बेफोरखौबो जोङो गोबांखौ जोंनि ओनसोलाव गायो आरो लोगोसे जोङो गोबांबो फसल मोनो जोंनि ओनसोलावहाय आथिखालावथ' जोङो दा माइ फोथारजोंनो बुंफुंजोब्बाय जोंनि साइदआवहाय नोंथांमोननि साइडआवहाय माइखौ बोरैहाय खालामनानै गायो आथिखालाव जेरै गोदोथ' जोङोे टरजों ओ एवामोन आथिखालावथ' जोङो ट्रेक्टरजों गोबां ट्रेक्टरजोंनो एवनानैनो जों दिनै गायनाय जायो नङा होमबा नोंथां गोदो जों हाल एवोमोन नाथाय दिनै मोसौजों हाल एवनायखौनो जों दिनै नुनो थांलिया ओ आथिखालाव नोंथांमोननि साइदावहाय माइखौ ट्रेक्टरजों गायो एवनानै गायो ना नांगोलजों एवनानै गायो नोंथाङा एसे फन फोरमायना होनो हागोन ना
आथिखालावथ' जोंनियाव ओनसोलावहा ओ ट्रे जों टेख टरजोंनो एव एवनानै गायो आरोना ट्रेक्टरजों एवनायखौनो जों नुयो आ रो बांसिन आरो बेबायदिथ' मोसौ फोरजोंबो एवनाय जायो मालाबा खम बिबांनि दुब्लिफोर फोथारफोर जेरै ओ मैगं गोथांफोर गायनोब्ला अब्लानिया बेखौ बायनाय बाहायनाय बा एसे दब्लायसे दब्लायनैखौ एवनो थाखाय बा मोसौ बाहायनाय जायो आरो मोसौखौ मोसौजों हालेवो नाथाय बुंनो थांब्लाथ' जोंनि ओनसोलावहा बुं थांबा से पारसेन्टसोल'सो सेजौ खोन्दोसोल'सो सुबुंफोरा मोसौ हालेवा दङ आरो ना
औ औ औ नंगौ नोंथां बुंनाया इ खेयानो जोंनि ओनसोलावबोहाय आथिखालाव जोङो मोसौ हालुवा खौनो जों नुनो थांलिया गासैनिबो न'खरावसो जोङो मोसौ मा बोरमानि बोरमा दाउ बेफोरल' थायो नाथाय मोसौफोरा गोबाङानो खमायलांबाय आरो ना आरो मोसौ थाब्लाबो जोंनियाव मोसौ उ दामब्रि जायखौ जोङो गाइखेर मोनजायो नङा होमबा बेखौसो जोङो बांसिन फिनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलावहाय ओ बुंनो थाङोब्ला जोंहानावसो दायो मोसौ हालिसे दों गिदिर बाखिफोरनि न'खरावथ' आं दिनै नुबांलानो आरो जोंनि बे खाथि ओनसोलाव दायो औ अब्ला नोंथांमोननि साइदावहाय बे माइखौ बोरैहाय गायो आरो माबोरैहाय जोङो थिखांफिनो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ माइ गायनाय होनोब्लाथ' बेनो गुबै जाहैबाय नालाय जोंनि आबाद मावनायावहा दा माइ खौ बेबायदिनो ओ बियो दुब्लि लायै दुब्लि आरोना फोथार लायै फोथार जेरै बांसिन दै थानाय जायगायाव बा दुब्लियावहा बेहाय जोङो बे ओ माइ गोजौ खौ गायनाय जायो आरो बेखौ बेखौ मा होनोमोन
औ औ बे रन्जित बाहादुर बेफोरबो जोङो
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ बेखौ माने बे जेब्ला खोथि थिया गि‌ गिदिर जायो आरोना बियो गोजौ जायो आरो बे खेथिया नङाबाथ' बेहाय बे गाहाय दुब्लियावहा नङाबा दै थाबा दै थोरोबबाथ' बे थैलांगोन नालाय माया बेखायनो बेखौ गोजौ माइखौ गायनाय जायो आरो आरो बेखौ गोबावजोंसो गायो एसे दस्रा आलदा दुब्लि फोथारफोरावहा गायजोबखांनानैसो बेखौ गायनाय जायो आरो दा बेबाय ओरैनो जोंनावबो बे दं आइजं मेनबाथ' नों आसोल बा गुबै इनोबाथ' आयजं रन्जित बेफोर बाहादुर माइफ्रानो जाहैबाय आरो बिनि अनगायैबो माइब्रा माइखौथ' गायथारनांगोन नङाबाथ' जों माब्रै फिथा मोनजानो नङा होमबा बा माइब्रानि जौ माब्रै संना संनो जों
औ
दै बानायनो नांगौ जायोना जोंहा जौ बिदै औ बे माइब्रानि जौ बिदैयाथ' जोंहा जि आइ टेक मोननाय ना जों बेखौ फालांगिबो खालामनो हायो आथिखालावहा खालि जोंनो मोनसे ओ लाइसेन्स दिहुनांगौ जायो आरोना बे एफ एस ए आइ ना मा होनोमोन बे जोंनि फुड सिकिउरिटि अथरिटि अफ इण्डिया ना मा होनो औ बेनिफ्राय मोनसे
सकउरिटि फुड सकउरिटि अफ इण्डिया औ नंगौ नोंथाङा बुंनाया सैथोआनो जोंनि साइदआव बेहाय नोंथां आथिखालाव माइखौ जोङो औ गोबां गायग्रा फुग्रा आंखालनि थाखाय जोङो आसामाय फैनाय जायो आरो नोंथां
आ
आस्रा माइ आस्रा आस्रा नोंथां मानोना बियो नोङो खोथियाखौ जेरै बेसाग फैयो बिदिनो आस्रा माइखौबो दडाइरेक्ट फोखानाय जायो आरो जोंहाबो बिदिनो फन्द्र बिगा बिस बिघाखौ जोङो आस्रा आस्रासोब फैनाय जायो आरो मानोना जोंनि ओनसोलावहाय गोबां कम्पानि फेक्टरि दङ साप्लाइ प्राइभेट कम्पानि दङ जायनि थाखाय गोबां खाग्राफोरखौ औ गायग्राफोरखौ नागिरना मोना बिथांमोना साफ्लाय खानो थाखाय जोङो गायग्रा फुग्राया आंखाल जालांबाय बेफोरनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव आथिखालाव स्रायै फोनाय जायो आरो दायो आं दुब्लि फोथाराव फोथारावनो दायो जोंनि माइआ जौ बोनो हमबाय जायखौ जों आस्रा माइ फैयो होनना बुङो आरो बे आस्रामायखौ जों फोनाय बायसा फोआ नोंथां बेखौ नोङो सेरनै सेरथाम माइखौ बे नोंखौ बिगासेयाव नोङो फिलाप खालामजोबो आरो माने फुल खालामजोबो आरो माने गेसेङै फोनाय जायो आरो देर फु आदाफु बिदिनो आ फु थ्रि बिदिनो बे रखम गोजान जानाव फोनानै होनाय जायो आरो बेयो बिदिनो हारसिंनो गोजौ जादों बियो दिनै फिथाइ महर मोनगोन जायखौ नोङो ब्रैजि ब्रै दाननि उनाव बिथांखौ फिथाइ महाव मोन आरो अब्ला जोंखौ बे फिथाइया मोनगोन अब्ला बे सना गाबनि जागोन माइया नङा होनोमबा बेखौ जोङो न फारसे लाना फैनानै जोङो बाख्रियाव सोनानै दोनो आरो आरो आथिखालाव जोंनि साइडआवहाय गोबां हाग्राबो खमायबाय जायनि थाखाय जों ट्रेक्टर माने हाग्रा मेसिनजोंसो माबानि हानाय जायो आरो जोङो जोंनि साइडआवहाय नोंथांमोननि साइडआवबो बिदि हाग्रा मेसिनखौ बाहाय बाहायनाय जायोना नोंथां
नंगौ नोंथां ओ जोंनावहा बे मोननैखौ बाहायो आरो जोंनि ओनसोलाव औ गासैबो जोंनियावहा बे माइ हाग्रा मेसिनफोरा जाजोबाखै नालाय आरो माखासे आबादारिफ्रा मालाबा लस फोर खहाफोर जानाय मोनो आरोना बेखायनो मानसिखौबो बाहायो आरो बे हानायावहा दा औ मालाबा मालाबा मानसिफोर मोनबाथ मानसियानो हायो माइ हानायाव नङाबा माबाखौबो हाहोयो मेसिनखौबो हाहोयो आरो आरो बेबायदिनो मारना होनायाथ आथिखालाव मोसौजोंथ मारना होनाय जाला गासैबो बे ओ ट्रेक्टर बे मेसिन थाङावनो मेसिन नावनो स होनानै माइआ माइ जिगाबा जिगाब ओंखारलाङो आरो बेबायदि आरो आरो बेबायदि दि मेसेनबो फैबाय जोंनि ओनसोलाव जों जे जुखाम आबाद मावोना नोंथां बे जुखाम आबाद मावनायावहा जुखाम फिथाइखौ खा नानै आरो बेनो ओ फिथाइया आलादा जालाङो आरो बे मादाया आलादा जालाङो आर ना बेगर बेगरल ओंखार खारलाङो आरो जुखामा बेबायदिबो मेसिनखौ नुनो मोनदों आरो जोंनि ओनसोलाव
औ अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय नांगौ रोखोमनि बिदिनो जुखाम आबादखौ मावनाय जायो आरो नङा होमबा बे जुखा माबायावथ'बो जोंनि ओनसोलाव जों मेसें बोथोर खम बिबाङा मावो बिदिनो सेफ पारसेन्टसो मानसिया जुखाम आबादखौ मावो बिदिनो जोङो लोगोसे जोङो थाव मोनग्रा जेखौ जोङो बेसर होननानै बुङो बेखौ जोंनि ओनाव गोबाङनो मावो आथिखालाव आरो जोंनि ओनसोलावहाय मेसेंनि आबादखौ जोबोर खम मावनाय जायो आरो मान माइ आबादखौ आरो मेसेंनि माइ आबादखौ मानोना जोंनि ओनसोलाव नांगोर रोखोमनि सिल फबनाय गैया दै दिहुननो हाया कन्टिनिउवासलि दै मोननाय बिदि मेसििन सिल' गैया आरो जोंनि साइडआवहाय बिनि थाखाय जोङो मेसेंनि माइ आबादखौ खम गायो आरो बिदिनो गोरान आबाद हिसाबै जोङो बेसर माखाइ बिदि बिनो जों मानो वाटार मिलन जायखौ मुला आलु बान्दा कबि खबि बेफोरखौ जोङो गाव हिसाबै बे न'खराव जानो थाखाय गायनाय जायो आरो गावबा गाव न'खरा नाथाय फाननाय बिजनेस हिसाबै जोङो गोबां बिदि बिगा बिगा जोङो गायनायखौ जोंनि ओनसोलाव एसे खम नुयो आरो नोंथांमोननि साइदावहाय बिदि फाननो थाखाय बिजनेस पारपसनि पसनि बेलाव बेलावहाय नोंथांमोननिथिं गोबां गायोना बिदिनो
जोंनि ओनसोलाव गोबां दं बेबायदि फालांगि बायदियैहाय आबाद मावनाय बेबायदिनो बोथोरावहा जेरै जोंनियाव ओनसोलाव माबदि जायो आबादारिफ्रा गोदोनि बायदि माइ आबादल' बा बोथोरखौल' नेना थाग्रा नङा ना माखासे आबादारिफ्रा बेबायदिनो माइ जोबखांबा जुखामफोरनि मावो जुखाबनि आबाद मावो आरो बेबायदिनो फाथु बोथोरनि आबाद मावो आरो आरो दङ बे आरो गोजां बोथोराव बे आलु कबि बिलाहि बेफोरनि आबाद मावो आरो नोंथां
नंगौ बिथांनिया सैथो जोंनि ओनसोलावबो गोबाङानो जेनेबा बेसर बेसरफोरखौ मावो सबाय बिदिनो खांख्रि खला आरो लोगोसे गोबांबो मानसियानो जेरै खुसेर गायनो हमबाय नङा होमबा जाय खुसेरनि बागान खालामो खुसेरजोंबो गोबां आबादारिफोर फोर दिनै गोबां रां आरजिनो हायो नङा होमबा बिगाससिनो हायाव नों मोजां खुसेर जायोबा नो एक एक लाख देर लाख मोनो नङा होमबा नाथाय जों दुब्लि माइ आबादावथ' जों बिखिनि फैसा मोना नङा होमबा अब्ला जों खुसेर आबाद गायनाबो जों गोबां रां आरजि बुजिनो हायो आरो नोंथां बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोननि साइदआवबो बिदिनो गायनाय नङाबा अब्ला नोंथां जों नोंथांजों सावरायनानै आं गोजोननाय मोनबाय आरो उनाव लोगो मोनलायसिगोन नोंथां गोजोननाय थाबाय
औ नंगौ जोंहा समा जाबाय बिदिबा
औ